खुलुबाय।
खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो।
औ गोजोन मोनाबलिनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय नोंथांसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि हामलायनायखौ जासि हरनाय थाबाय।
औ नोंथाङा आंजों दसे सम रायज्लायनाय सम दङमोन आं
औ औ रायज्लायजागोन दे नोंथां।
औ दा बिदिब्ला जोङो ओ। बर'नि जोंनि जानाय लोंनाय बा दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ थारैनो सावरायजागोन।
औ जोंनि दोरोङारि बर'नि ओंख्रि होनोब्लााथ' जों गोबां ओंख्रि दङ जोंना नङा होमबा? जेरै नारजिजों अमा अनला दाउ आरो। सबाइजों साम' बिदिनो नाफाम मैथाजों ना गोबां रोखोमनि ओंख्रि दोङो नङा होनोमबा?
औ औ।
औ। बिनि गेजेराव आङो नोंथांनि नोंथांनिफ्राय आङो अनलाजों दाउ खौ अनलाजों दाउ ओंख्रिखौ माबायदि सङो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना।
औ हागोन थारैनो।
औ।
ओरैनोथ' जोंना मा होनो अनला ओंख्रि होनबाथ' जोंनि बर'नि बे दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा? जायखौ जों गोबां जायगायावनो मोनजानो थाङो जोङो बर'नि गुबै ओं ओंख्रि हिसाबै ओरैनो अनला ओंख्रिखौ जों संग्रोनोबा गिबियावनो जोङो मा होनो माइरंखौ गासिबो माइरङआानो जोंना अनला ओंख्रि जाजाया बेयो बेयो माने खालि मा होनदों जोंनि न'आवनो मा होनो गायनानै मोननाय माइ औ न'नि माइरंजोंसो बे जाजायो आरो ना। बे जोङो बे माइरंखौ माने अनला जानायनि सिगां माने जों अनला जानो थांखि लानायनि सिगां बेखौ जोङो गिबियावनो सोनना दोनग्रोनांगोन आरो ना। से एबा नै घन्टा सिगां सोमनानै दोनग्रोनांगोन माइरंखौ बेनि उनाव जों बेखौ दिंखि दिंखि नङाबा वालाव जोङो सुना लाखांनानै आरो ना सुना लाखांनानै जों बे दिंखि नङाबा उवालाव आरो दानि जुगावथ' जोङो मिक्सि ग्रेन्डारफोरावबो देनाय नुनो मोनो।
औ दानि जुगावथ' बांसिनावनो दिंखिखौबो नुनो मोना नंङा होमबा नों
औ औ दिंखिखौबो नुनो मोनला ववाल्खौथ' नुनाया बादसै
औ खायसे खायसे आरो बे ग्रेन्डार मेसिन गैजायैफोरखौ आरो मान बाहायनाय नुनो मोनो जोंङो बे न'खर न'खर जि थायो मोनसे जेखौ बुंङो जों थबसि नंङा होमबा
औ सबसि जोंनि
औ थबसिजोंबो औ थबसिजों होनबा देनायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ औ बिदिनो मा होनो जोंना देखांना लांनायनि उनाव गुन्दै खालामना लाग्रोननि उनाव जों बेखौ मा होनो अनलाखौ जोंङो गिबियावनो मा संनायनि सिगां जोङो दै दैखौ गुदुं खालामग्रोनानै लायो आरोना
दैखौ गुदुंखांग्रोनाय लायो दै बे दैखौुं गुदुंखांना लानायनि उनाव जोंङो बेयाव मा होनदों खारै होनानै जोंङो बेखौ दसे सम दोनो आरोना जेब्ला बे दैया गोदौगोन ना अब्ला बे दै गोदौबा जोंङो माबायाव मा खामगोन जोंङो बेयाव बे अनला गुन्दैखौ जोंङो माने फारसे आखाइजों सा सास होनानै फारसे आखाइजों एरै एरै होनांगौ जाहाथे जोंङो बेखौ गथा गथा ज आरोना गथा लाथा महरखाया आरो बेनि उन जो बेखौ माजों जागोन बेखौ होनांगौ आरो आरो बिदिनो जोंनो जोंनि न'खरावनो मोननाय गुबै बायदिसिना मस्लाफोरखौ जोंङो होनाय जायो।
औ
बेफोरबायादिनो आरो बिदिनो जोंङो अमाजों जानो माबा जों अमाखौबो बे अनलाखौ खांखांना लानायनि उनाव अनलाखौ माने अनला लाव लाव मरखामखांनायनि उनाव जोंङो बेखौ थांना लानानै माने अमाखौ जानोबा जों अमाखौ थावजों एवग्रोना लाब्राय बे अमाखौ एवनायाव जोङो बायदिसिना मस्ला मस्लिखौ बाहायनांगौ आरो ना बेनि उनाव जों आरो फिन फिन बे बेदरनि सायाव जोंङो अनला अनलाखौ लुनानै होनानै जों एरै एरै दसे समाव खनानै बे अनला महर जायो आरो
औ
बिदिनो बे नोंनि गोसो माजों जायो सोरबा ना गोरानजों सोरबा मैदुफुल बिबार सोरबा थाइगिर थाइगिरजों जायो।
सोरबा खोमा बिबारजोंबो जानाय खोनानो मोनदोंनाा औ औ
अनलाखौथ' जों ओरैनो मा होनो बांसिनानो खारै जायो आरोना मैखि आरो मैखिबो जायो खायफाया गोखै गोखै महरैबो जायो औ गोखै आरो सोरबा बेखौ फाख्रि महरैबो जायो जेरै गोथां मैगं मैगं थाइंजों जेरै लाइ बेफोरबायदि फाख्रि फाख्रि अनला फाख्रि फाख्रियाबो जोबोरैनोओ जोबोरैनो गोथाव जायो औ जोंङो अनलाखौ ओरैनो बांसिनानो दाउजोंसो जानाय जायो आरोना दाउजों जायोबा जों मोदोमफ्रु मोदोमनाय औ औ औ दाउ लकेलबा साबसिन बेनि अनगायबो जोंङो मा होनदों जोंना नारजि ओंख्रिबो दंङो नंङा होमबा नोंथां
औ औ दंङो
बे नारजि ओंख्रियाबथ' जोंनि बर'नि गुबै गोदो गोदोनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो जों बर'नि खायफा खायफा नेमखानथिफ्रावबो जों बे नारजि ओंख्रिखौ बाहायनाय नुनो मोनो। अब्ला नोंथांङा नारजि ओंख्रिखौ माबोरैहाय संनानै जायो। आरो जों मा मा ओ खामानियाव जों बर'फ्रा बेखौ बाहायो बेनि सायाव नोंथांङा एसे फोरमायनानै होदो
औ ब गिबियावनो जोंङो नारजि ओंख्रि नारजि ओंख्रिखौथ' जोंङो मा आ नारजि नारजिखोनो ओरैनो नाजोंबो रुदुबना जानो हायो।
औ
बेनिफ्राय जों बांसिनखौनो नुनो मोनो जे ओ नारजि बेखौ जोङो मा अमाजों जायो आरो ना।
औ
औ बिदिनो जोङो सम सम जानोब्ला जों मा खालामनांदों गिबियावनो बे नारजि गोरानखौ जोङो ओ मोजाङै बासिनानै लाग्रोनांगौ जायो बेनिफ्राय आ बासिनानै बेखौ जोङो मा दैयाव दसे सोम सोमना दोननो हायो आरो जाहाथे बेयाव जा मैला दं बा हाफोर सिथाबना थानायफोरा बेहाय औ रुइनानै मोजाङै औ रुइनानै मोजाङै माने गोमायो आरो नामा जा बे रुइनानै गलिनानै बे दैयाव साफा जायो औ दैयाव थायो बेनिफ्राय बेखौ जों मोजाङै ओ सुनानै लाग्रोनांगौ जायो मोजाङै सेबनानै ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों मोनसे मानि बुलियो आरोना जेखौ जोङो नारजिखौ सिग्लि सिग्लि सुयोब्ला माने बेनि गोखाया माने एसे खारो होननानै जोङो मा फोथायो आरो बेनिखायनो जोङो बेखौ मोजाङै सिग्लि सिग्लि मोजाङै सुनानै लाग्रोनाय जायो। आ बेनिफ्राय जोङो बेखौ सुखांना लानानै आ जेब्ला ओ जोङो थाव एसे बा होआलाबासि बो संजायो ओ बेखौ जों सारायाव होग्रोना लानानै जोंङो बेखौ ओ खार होनानै जों बेहाय मा बेखौ एग्लिबाय थानांगौ जायो आरो। माने नाफ्लेना होनांगौ जायो जाहाथे बे थाब गेब्लेयो ओ नार जेब्ला जों खारदैया नाङा अब्ला बे गेब्लेनाय नङा नोंथां ओ बेखौ मोजाङै गेब्लेहोनो थाखाय जों बेहाय खारैखौ मोजाङै होनांगौ जायो आरोना नायनानै जाहाथे बे नांजासे औ नांजासे जोङो बेखौ होनांगौ जायो खारैखो बेनिफ्राय जों बेखौ जेब्ला खारै नांगोन ना अब्ला बे हारसि नो मोजाङै रुइलांगोन बा मोजाङै गेब्लेनानै ओ मिजि जायो आरोना बेनिफ्राय बे जेब्ला गेब्ले गोन बेहाय जोङो मा दै होनानै जोङो बेखौ ओ दसे सम गोदौ हाबनो होनाय जायो। यो आरो
औ
बेनिफ्राय औ जों बेखौथ' अमाजों संगोन नङा होनबा अमा ओ बे अमाखौ जोङो गंसे साराय बा आलदा सारै लाबोनानै जों बेहाय मा अमाखौ ओ थाव गुबै होनानै जोङो मा सामब्राम गोजा होनानै बिदिनो ओ एवफ्रामना लानाय जायो आरो बे अमा एवफ्रामनायाव आरो जाखिनि म मस्ला होनांगौ बा संख्रि बानलु ओ बिदिनो बुङो गरम मस्ला बायदिसिना ओ मस्ला होयो नङा होमबा बे खौ जोङो होग्रोना लानानै औ बिदिनो जोंङो बेखौ होग्रोना लानानै मोजाङै खालामना लानांगौ जायो जाहाथे बे मोनज मोनजासिम जों बेखौ एवखनानैबो लाजायो। बेनिफ्राय जों बै ओ नारजि रोसि जों जायखौ दै होनानै गोदौ होबाय थादोंमोन बेखौ जोङो बेहाय ओ लुसोमना होजायो आरो। औ बेनिफ्राय बेखौ बेखौ जों बेवहाय लुसबना होनानै जोङो मोजाङै बेखौ दसे सम गोदौहाबनो होनाय जायो बेनिफ्राय जेब्ला नारजिया एसे औ एसे लाथा लाथा जागोनबा एसे दैया राननानै गथा जागोन नंङा होमबा अब्ला जोंङो बेखौ खांनानै जानाय जायो आरो जोंना जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे फोथायनाय बेनारजि ओंख्रिखौ लायनो जोंनि गोदान बा जोंनि जायखि जाया आलासि आलासि फैयो नंङा होमबा नोंथां औ बेफोरबायदिनो माने बेफोरबायदि नारजि ओंख्रिखौ जाहोनो मोना आरो ना जेब्ला जाहोयो ओ बेबायदिनो आलासि बायनाय बायदि जानानै थायो आरोना बिसोराबो माने फैफिना बा जोंबो बिसोराव थांनो गोसो जाया बेबायदि मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो माने मा मानिबोनाय आरो ना फोथायबोयो जाहाथे बे आ आलासिफोरनो जोंङो मा नारजि ओंख्रिखौ जाहोनाय जाया आरो जोंनि नेम मथे बेनिफ्राय बे नारजिखौनो जोंना मोनसे मोनसे खामानियाव बाहायबावो बेनो जाबाय सारादु नंङा होमबा जायखौ जों औ मानसि थैगोन अ बेवहायबो जोङो मा नारजि ओंख्रि संनानै सारादुआव जाहोनाय जायो। बेनिफ्राय बे मानसि थैनायाव जोंङो मा जेखौ बुंङो जोंङो ओ मा बे मानसिनि जि जोंङो जायखौ बायदि बायदिसिना औ खख्ला खख्लि हेबनायफोरखौ जों गारहैयो नंङा होनबा औ बे गारखांना फैनानै जोंङो मा बेहाय जोङो नारजि गोरानखौ नांनानै जों अन्थाइ बुनायखौबो जों नुनो मोनो आरो बेबायदि बिदिनो जों मानसि थैनाय बा सारादुनि समावबो जोंङो नारजिखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां
औ औ आरो लोगोसे बिदि हांनि उनाव जों संनानैबो जाहोनाय जायो आरोना
औ औ बिदि हांनानै जोंङो बे खौ गासैबो मानसिफोरानो बिदि जाय बाहहेराव थांदोंमोन नङा होमबा बेफोरबो फैनानै माने लामायाव दोननाय जायो बेनारजिखौ बे नारजि दांनानै अर अराव आखाइ हांनानै बेबायदिनो न'खर न'खर थांनाय जायो औ बेबायदिनो जोङो बेखौ खालामखांनानै मा सारादुआवबो जोंङो मा नारजिखौं नारजि ओंख्रिखौ जोंङो मा संनानै जाहोनाय जायो आरो
औ गासै रायजो राजाफोरनोबो जोंङो जाहोनाय जायो आरो ना
औ नंगौ
बिदिब्लाथ' जोंना आरो गोबां दंबावो नङा होनबा सावरायनो लागा बिदि बर'नि ओंख्रिफोरनि सायाव नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जेरै जोंना मा होनदों ओ जेरै जोंना नाफाम ओंख्रि दंबावो
औ
आरो
आरो जोंना बिदिनो दोंबावो आरोना नाफाम नाफामखौथ' जों ओंख्रिबो होनजाया बेखौ जोंङो सोरबाफ्रा बाथोन महरैबो जायो औ बिदि बिदि आरो
नोंथां जोंना समाबो जाबाय सम मिलायोब्ला उनफोराव रायलायफिनसै नामा
औ औ जागोन दे नोंथां गोजोन्थों नोंथांजों सावरायनानै जों जोबोरैनो गियान मोननो हाबाय आरो बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों
औ गोजोनथों